हेलौ
हेलौ
अ हेल'
दासो खोनादों।
अ
अ दा मा खालामदों?
अ दायो दङ ओरैनो।
होम जाखांबाय नामा?
औ
बाम मेन टपिकाव फैनोसै
औ
हम तामाने आं दा नोंजों रायलायनो सानदों बिफां लाइफांनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन आं रायलायनो हागोन ना?
औ औ जागोन दे। रायलायनो हागोन।
दा नोंसिनि साइदआव हा
औ
मा नुनो मोनो?
ओ जोंनि सि साइदआवथ' दायो ओ बिदिनो फाख्रि ओमफ्रायो ओमफ्राय सुमलि ओमफ्राय इदिनो ओ गाम्बारि दं आरोना गाम्बारि ओमफायो इदिनो बायदिसिना बे हाग्रानि इदिनो ओ लावखार गान्थि दंफां ओमफ्राय लिसु थाइजौ बेफोरथ' थायोना खायसे खायसेनाव। बांसिन ओमफाय बिदिनो बेलेग दंफां दंफांफोर नुनो मोना आरो ना।
ओ नोंसिनि सायेदायाव साल फिफांफोर नुयोना नुया? दा
ओ जोंनि सायेदआवथ' दायो साल दंफां गैया गैनायानो। ओहो
साल फिफांआबो जोबस्रांलांनो हमबाय ना?
औ औ
दाथ' साल फिफांखौ नागिरबाब मोननो थां मोननो थांला जोंनि गोदोनि मौबा मोनोमोन दाथ'स साल बिफांआथ गैलिया मोनलिया मोननो जोबोद खम रेटआ नुयो नुनो
औ
बेबोस जेनेबा साल फिफाङाबो देरलाबायाना। ना जेनेबा देर देरलाबायाना बेयावम उम ओंखायनो दा नुनो मोनला आरो बांद्राय
औ
दा जोंनिसिमबो नों बुंनाय बायिनो दङ बिफां लाइफांफ्रा बि ओरै गासिबो सोमलि फिफां गाबारि फिफां बेफोरो दं आरो दा आं बेखौनो बुंनो सानो दा नोंङो बोसोराव जेनेबा बोसोराव फांबेसे बिफां गायनो गायखो गायो
अ अ बिदि दंफां गायनायाथ' आं बोसोराव बिदिनो फांथाम फांब्रैफोरल'सो गायनाय जायोदां होमबाबो माने आरो बिदिनो बोरमाफोर हगारनायफोरा अरस'नानै इदिनो थैलांनाय जायो आरोना बांद्राय माबा आदर लानाय जाययावहाय गायनायालाय गायोमोन आरो
फिफां लाइफांबो गा गायनां गायनाया जेनेबा जोंनि थाखाय बिफां लाइफां गोनांसि सिना जों फिफां
औ
फ्रायनो जों लानाय अक्सिजेनो मोनो ना
ओ औ मोनो दा ओ नंगौ
थ' गोनां गोनांङा खिन्थु गायनानैबो जेनेबा गायनाय गायनानै जेनेबा बेरा होयोब्ला मोजां जायो आरोना नंगौना नंङा
औ नोंगौदा
बेरा होयोब्ला माने बेरा होयोब्ला माने बोरमा मोसौफ्रा मोनजाला आरो ना
औ उम
उम माने फिफां लाइफां गायब्ला बेनि गोनांसिन जायो आरो गोनां जायो
औ
उम ओ आ दा माने फिफां फांसे दानफायोबा फिफां फांनै गायनांगौ होनोना दा
औ ओं
उम दा माने दा फि फां लाइफांङाबो एसे खम मोनाखै
फिफां लाइफांङाथ' दायो गोबांङानो खम जानाय बायदि ओं खम जाबाय।
बेनि थाखायनो दा जेनेबा जों फिफां गायनायखौ गारनांङा। आरोना नंगौना नंङा माने फांसे जुदि फांसे गुयोबा फांसे गायोबा जेनेबा बायो बा गुयोबा। जेनेबा दानफायोबा फांनै फांथाम गायनांगोन आरो होमबासो जों जोंनि देहानि थाखाय जेनेबा जों क्सिजेन बोनो हागोन मोनगोन।
औ औ नंगौ दा।
बिफां लाइफांनि थाखायसो जोंबो थांनानै दं बिफां लाइफाङाबो जोंनि थाखाय थांनानै दं नंगौना नङा। ना अ अ।
औ।
आंबो बिदिनो बोसोराव बिदिनो फांबा फांब्रै बिदिखौ गायो आरो बोसो बोसोराव जेनेबा फांबा सयथा बिदि गायो आरो। जेनेबा जोंनि सिंथ' मा मोनो नो गाम्बारि मोनगोन जेनेबा ना। गायनो गामबा रि मोनगोन जेनेबा जिया मोनगोन जेनेबा ओ बैयो माबा। मा बिफां होनोमोन। लाय बियो फांसे। जेनेबा बिदि मोनगोन आरो।
औ।
खान्थालफोर गायगोन जेनेबा उम। खान्थालफोर गायगोन बिदिनो थाइजौ बिदिल' मोनगोन। मोनखायो नालाय जोंनि साइदआवथ'।
औ।
उम दा बिफां गायनायाबो जोंनि थाखाय गोनां गोनाङालाय।
औ।
होम
बांसिन। थ' बिदिनो बिदि माबायावथ' बांसिन। बेलेग दंफां मोननो थांलाना। बिदिनो न'आव थानाय। बेखौनो। खान्थाल थाइजौ बिदिनो जानला मोनलाखौनो गायना गायना होनांगौ जायो आरो।
जोंनि थिंथ' मोना मोननाया मोनखाला मोननो खमखासै। बिफां लाइफांफ्रानो खम जु। जालांबाय सिगां समावलाय दंमोन। दा जोबस्रांलांबाय जेनेबा। जेनेबा आबाद खुयैनो जेनेबा आबाद। खुबैनायाव एसे जेनेबा दानस्रांनाय जायो जेनेबा एवफायनाय जायो हास'नाय जायो आबाद खु फैनाय लांदां जायगायाव जेनेबा रज'योब्लाबो दे देरनायबाबो हाफायनाय जायो। बेनि थाखायनो। जोबस्रांलांबाय आरो।
औ
बिफांङा ओ फिफां बिफाङाबो जोंनि थाखायसो थांनानै दं नालाय जोंबो बिसोरनि थाखाय- थांनानै दं। ना जो जोबस्रांलांनाया जोबस्रांलांबाय आरो। बिनि थाखायनो दा एसे बारफ्राबो खम नामा सानलायलाङो आङो।
औ।
बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो नंगौना नङा? उम उम।
बिफां लाइफाङानो गोबां खम जालांबायना सिगांनि बायदि बिफां लाइफां गैय नुनो मोनला। ना। जिखुनु न' थाबाबो माने दंफां गिद गिदिर थाबाबो। बिदिनो बाथाम माबा माबि। नांगौ थाखाय। नो हावजोबो ओमफायो आरो दंफां गायफिनबाबो बे बे। नादेरनो बेसेबा गोबाव नांगौ जायो आरो ना?
औ गोबाव सम लायो
औ
दा माने टाउन सहरावथ' फिफांखौ बां बांद्राय नुखा लाना?
औ नुलाथ' आरो?
नुला मे ओरै जोंनि जेनेबा जेनेबा ओरै दस्रा साइद नुगोन टाउन सहरावथ' बिफां नुखाला जेनेबा ओरै साहा साइद जेनेबा एसे माबाफ्राव नुगोन आरो आरो ना जेनेबा थटाउन मेन टाउनावथ' फिफां होननाय बेखौनो बांद्राय नुखाला
उम
बेयावनो जोबस्रांलांबाय अक्सिजेनाबो बिबाङाबो ख खम जाबाय दनाय जेनेबा दुंनाया बांसिन जाबाय जेनेबा बारा खम जाबाय जों जाबाय खोमा सानो
नोंगौथ' आरो ओ
हेलौ
औ औ खोनादों दे
हा?
नोंथांनिया एसे नेटनि प्रब्लेम जाबाय खोमा नों नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम जाबाय खोमा?
खोनादों एबार औ
औ औ दे दासो खोनादों मोजां
मोजां मोजां ओ नोंसिनि साइडआव जेनेबा
औ
माबायदि दङबा नालेंखर बिफां नि साइदआव
नालेंखर बिफाङा माने
जेनबा आलि बिफांया नोंसोरनि साइदाव मा
मोजां खोनायासै
नालेंखल बिफाङा नोंसिनि साइदआव खम ना बुरजा जेनेबा बिफां नालेंखल बिफां
अ औ नालेंखर बिफाङाथ' जोंथिं उम बारा गैया-गैनायानो बिदिनो नालेंखर बिफां गोनाङानो न'खरब्रै बिदिनो न'खरबाफोरलसो नुनो मोन दां लुनायालाय जो गामियाव बारा गैला बिदि
औ
गोना
औ खोनादों।